हेल' नोंथां हेल'।
हेल'
औ खोनादों।
औ औ नोंथां। खोनादों।
औ मोजांं नोंथां। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ।
खबरफोरा मोजां ना नोंथां।
मोजां नोंथां मोजां मोजां। नोंनिया नोंथांनिया।
आं औ आंना मोजां। मोजानो दा नोंथांजों माने आं दान्दिसे।
दे बुंनाय नोंथां।
माने नोंथांजों माने एसे खोथा सावरायनो दंमोन आरो सम दङोब्ला नोंथाङा।
औ औ औ।
जानाय खाजा ओ बिब फोरनि बागै माने एसे साव जागौमोन आरो ना।
उम दे दे दे सावरायजागोन नोथां।
दा जोंहाथ‌ गाहाय खाजा होनोब्ला ओंखामानो जाखायो जानायनि बेलायाव ओ साफ्रोम औ सानफ्रोमबो जायोब्ला ओंखामखौनो जाय-जानाय ओ जायो आरो ना।
ओंखामानो जोंनि सुबुंफोरनि ओ खाजाया।
औ गाहाय खाजा।
औ औ।
दा आ जोंना ब-बर'फोरा आरो खोनादोना नोथां।
औ नोंथां खोनादों।
अ माने जोंना थ दाम मैगं थाइगङा बेलेग जायो नालाय ओंख्रिया बेलेग बेलेग जानाय जायो।
उम नोंथां।
दा नोंथाङा एसे बुंना होनो हा गोन नामा मा मा मैगं जानाय जायो मादि स
आं दिन
औ। ओ
अनलाखौ जायो औ।
औ नोंथां औ।
आरो नार्जि दङ जोंनिया ना दं ना गोरान नारजि जों ना गोरान नङा होनबा नोंथां? औ आरो जोंनिया स-सबाय दं। औ। सबायजों सामु, सबायजों ना सबायजों बिदिनो संना
माने बेफोर मैगंआ माने गोबां मुंदांखा आरोना जोंनो बर'फोरनि गेजेराव
गेजेराव गोबां अन
औ दा नोंथाङा माने औ औ औ।
खांख्राय बाथोन
औ। दा नोंथाङा बेफोरखौ मादि बनायो मोनथिगौ नामा?